अ नोंथाङा खोनादों? औ औ खोनादों
ओमफ्राय नोंथाङा फ्रि ना?
औ औ फ्रियैनो दंफैयो नोंथां
जों मोनसे माबानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फैबा सावरायहैनो हागोन दा
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
उम
औ
जों जे न'खराव बाहायोनाय माखासे औवाजों हेबनाय आइजें आइलानि सोमोन दै दसे सावरायनोसै होमबा बिदिब्ला
औ जागोन दे नोंथां औ
न'खराव बाहायनाय जों जे संग्राय सानद्रि जे खाइ खबाइ बेफोरखौ जों माबोरै बानायोबा मानिफ्राय बानायो बिनिस सोमोन्दै नोंथाङा औ एसे खोन्थाना ए
अ बेखौथ' जोङो औवाजों बानायनाय जायो नोंथां
औ औ
औ औवाखौ जोङो एसे गोलाव हर गोलाव लानानै जोङो बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
ओमफायो जोङो न'खराव बाहायनाय नालाय नोंथां इदिनो सान लि संग्राय खादा इदिनो बासन बथन लानाय इदिनो जेंगाय बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरो
औ
नो दाउ दैनो थाखाय खाथाख' ओमफाय इदिनो औवाजों औवाजोंथ' जों अनेक बायदिसिना बानायनो हायो जों आरो न'खरावहाय दुमला बायनाय बेरा बिदिनो न' लुनो बाहायो औवाखौ आरो नोंथां औ नोंथाङाबो एसे मोनथियोबा खिथाहरनो हागोन नामा
ओ औ औ आङो जा मिथियो बेखौ बुंनायनि से बिबदिब्ला नोंथां
औ औ दे दे
ब्लाथ' जोंना बांसिनानो जों औवाखौ बाहायनाय जायो होनजायो आरोना जोंनिया दा गामियारियाव हाय जोंना संनाय खाव संनाय खावनायफ्रावबो जों औवाखौनो बाहायो बन जननो थाखायबो आरो जों बाहायनाय माखासे से संग्राय सान्द्रि अनेक बिदिनो खाद दा बायदिसिनाफोरखौबो गासिबो माने मोनफ्रोमबो खावसेयानो होनजायो आरोना औवानिफ्रायसो जों बानायनानै लानाय जायो खादौ सागं फिसा फिसा अनेक थायो आरोना जायखौ जों औवाजोंनो बानायनानै लायो ओमफ्राय जों बिनि अनगायैबो जेखाइ खबाइ आरो सेन ना हमनानै जानो थाखाय बेफोरबायदि यावबो बाहायनाय जायो औवा होनब्लाथ' जोंना न'फोर लुनाय न'नि खुन्थिया न'नि उखुमाव बाहायनाय जे बेफोरखौ बेफोरावबोथ' जोङो औवाखौनो बाहायनाय जाजोबो जोंना ओरैनो टाउन जायगाफ्रावथ' एसिबां मानि औवानि गोनां दि जाया जोंना गामिफ्रावसो बिसोर मालाय ओंखाम ओंख्रि संबाबोथ' गेसफोरजोंनो गेस फोरजोंनो सङोनालाय बिसोरो
औ औ
औवानि बारा गोनांथि जाया आरो गामियाव थानायफोरासो औवानि
औ औ जेरै नायो बेयावनो जोङो औवानि बेरा बा औवा औ जेनेबा दाननानै गायनानै दोननाय बा न' लुनायफ्राव बाहायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां औ
औवा नङाबानो जाया होनजायो आरो ना जोंनिया
बो औवाया बुरजाथार दं नामा
औवायाथ' दङआनो होनजायो माने जों औवा खौ आरो ओरैनो बे औवा बै औवा गुबैफोरखौसो जों बांसिन न' लुनायफ्राव बाहायो ओरैनो खुन्थिया गायनायफ्रावथ' औवा बुरखाखौसो खुन्थिया गायनो थाखाय जेनेबा बा औवा बुरखाया गोरा दासिन जायो नालाय औवा बुरखा बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय औवा बुरखा एसे गुबै एसे दङ आरो
औ औ
ओरैनो जों औवा बुरखानि मेवाइ जे जों जायो मेवाइ मेवाइ होनो बेखौ जों औवा गोरलै बे औवा बुरखानि औवा गोरलैखौ
औ अ औ औ खौ माजों माजों जानाय जायो मेवाइखौलाय नोथां
मेवाइखौ होनब्लाथ' जोङो दालि दालिफोरजोंबो दालि एसेयाव खारै होनानै दालि खारैजों बिदियावबो होनानै जायो आरो मेवाइखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय अनला अनलाजों मेवाइजोंथ' जों जाखायोआनो बयबो मिथिखायो बेयावहाय जों आरो बे दर होदेरबावोबाथ' साबसिनसो जाबावो नालाय
औ औ बिदिबाथ' नोंथां औवाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां औ आइजेंआ औ
जबोर गोनां गोनांथार बुस्थु आरोना
औ औ जोङो आइजें आइलायाव बाहायनाय जायो बेखौ जेनेबा औ औवा नङाबाथ' जोंनि आइजें आइलाया माजों जागोन जोंथ' दा जेबो हमथ'नो हाया औवानि अनगा बिदिनो औ औ
जोंनियावथ' गासिबो औवानिसो ओम माबायानो गासि बो औवानिफ्रायसो बानायनानै लाजोबनाय जायो नालाय जों
औ
बेखौ जों माब्रै बाहा बानायो जेनेबा जों संग्राय सान्द्रि बेफोरखौ जों बोरै बानायो औवाजों औवाथ' जों औवा गथायैनो बिदिथ' बानाया नालाय औवाखौ जों मा खालामनानै माब्रै जों बेखौ संग्राय सान्द्रि खादानि महर होयो बिनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
जोंथ' गिबियावनो औवाखौ औवा गोथांखौ जोङो दाननानै लाग्राय जायो नोंथां
औ औ औ
औ बेबो औवाखौ फर गोलाव गोलाव नायनानै दाननांगौ आरो नोंथां
औ औ
औ बेनिफ्राय दाननानै लाबोनानै जोङो औवाखौहाय हास फर गोलावखौ नायनानै हास'नानै हास'नानै जोङो बेखौहाय सिंखावनानै आराम जोङो फिसा फिसा फिसा सैनानै जोङो सानद्रि संग्रायनि महर होनो थाखाय जोङो बेखौ जोबोद मोजां सैनानै गोबा गोबा गोबा सैनानै लायो आरो नोथां
औ औ औ
औ ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो आराम सैनानै जोङो जोरोफोर खौबो जोरफोरखौ जाहाथे जोङो हेबनायाव संग्राय सान्द्रि हेबनायाव जेबो जायालासे जेबो जाया बा बौवा आखाइयाव बेफोरबाय आराम सैनानै लायो आरो ओमफायो औ ओमफाय लानानै जोङो बेखौ जमा जोङो खाथिखौ बुरजा बानायनानै जोङो बेसेबांसो नांगोन बायदि बेखौथ' हेबग्राफ्रा बयबो मिथिखायो नालाय
औ औ औ
ओमफायो बेखौ मुथा गिदिर खालामनानै आराम सैनानै जोङो बेखौहाय हेबो आरो मा सानद्रि बा संग्रायनि महर होनो थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे माबा महर होनो थाखाय जोङो बेखौ बानायो आरो हेबग्रायाथ' गाव गाव मोनथिखासिगोन माबायदि महर होनो थाखाय बानायो बेखौहाय हेबग्राया बियो संग्राय बा सानद्रिनि महर होसिगोन आरो
औ औ संग्राराय संग्रारायखौथ' संग्राय संग्रायखौ जों माबायदि हेबो माने ओरैनो बेखौथ' जों गुबुं गसेें रोजा बे फोरबायदि ना जेनेबा बेफोरजों संग्रायफोरखौ माबायदि हेबो सानद्रिखौ माबायदि हेबो बेखौ एसे फोरमादो नोंथां
फोरोंनो हागोन बेखौ संग्रायखौथ' जोङो संग्राय होनोबाथ' जोङो माइरं जावनांगौ गोनां जायो नालाय जोथ' बेखौ गेसें हेबोबा जोङो गेसेंजोंथ' गलां होजोबनो हाया नालाय बेथ' सानद्रिनि महरसो जागोन नालाय जोङो संग्राय होनोबा जों ओरैबायदि मोजां खाथि सैना लानानै दाद सैनानै जों आराम रोजोब हेबनानै जोङो हेबनानै संग्रायखौ संग्रायनि महर महर जाखांजोबनानै गल जाबाथाय जोङो संग्रायखौ खावो आरो खावनाय होननाय मोनसे सोदोब थायो बे गल मोनसे होयो नालाय बेखौ आरो खावनाय होनो सोदोब मोनसे थायो जोंनि जोंनि भाषाया आरो
बिदिबाथ' जों संग्रायखौ रोेजोबबा मोजाङै रोजोब गुबुं हेबनाय जायो आरोना
औ औ औ आरो सानथै जोङो जेनेबा जोङो माइरं सालिनायाव माइरंआव गलांनानै जेनेबा माइगाबा थालांथों होननानै माने बांद्राय बो मानि गुबुं हेबा आरो बेखौ एसे गुबुं गेसेंबो हेबा माने जेरै माइरङा गलांनानै ओ माइगाबाल' थालांनाय बेबायदि माने हेबो आरो बेखौ सान्द्रिखौ
औ औ औ
औ संग्राय सान्द्रि बे मोननै आगजुखौथ' जोंनो गोनांथार जाथारो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो
संग्राइ सान्द्रि नङाबाथ' जोंना जेबो जानायानो नङा आरोना जों माइरंखौ माने जों जानाय आदारखौ जावनानै साफा फोसाबनो थाखाय जोङो संग्राय सानद्रिनि गोनां थथार नालाय जोंना बे गैयाबानो जानायानो नङा आरोना नोंथां
औ औ बिदिबा नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा
औ औ दे समाबो जाना फैबाय दे नोंथां बिदिबा औ औ दे नोंथां औ
औ औ